हेल'
औ औ एबार खोनाबाय दासो
औ बिदिब्ला जोंङो टपिक खौ लानि उन्दै फरायसा सुबुं उन्दै उन्दै फरायसाफोरा माने मबाइल बाहायनानै माबायदि गोहोम खोख्लैदों बिसोरनि जिउआव माबोरैदि गोहोम खोख्लैदों बिनि सायाव सावरायजागोन नामा।
औ बिनि सायाव सावरायनोसै माबायदि मोजां आरो गाज्रि बेफोरनि सायाव सावरायसै ना। माबायदि बिसोरो जिउआव मा माया मोजां लाबोयो मा माया माने गाज्रिबो गोहोम खोख्लैयो बेफोरखौ रायलायसै आरो
दे नोंथाङानो बुंग्रोदो दे मा मा। गोहोम खोख्लैनो हागौ। उन्दै उन्दै गथ'फोरा जे मबाइल बाहायो फरायसा समाव। बिसोर मा मा गोहोम भुगिनांगौ जागोन।
औ ओ आंनि ओ बायदिब्ला आरो उन्दै बैसोनिफ्रायनो मबाइल बाहायनाय गोदोनि दिनावथ' बिदि उन्दै समाव ओ मबाइलनिबो बांद्राय बाहायनाय गैयामोन नालाय। ओ आथिखालावथ' उन्दै उन्दै गासैबो गथ'फोरनि आखाइयाव माने मबाइल नुसै एनड्रयड मबाइल बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो आ आंनि बा ओ खायसे बिमा बिफाफोरबो दङदि माने ओ गथ'फोरखौ उन्दै समावहाय गेलेनोबो हगार हरालासिनो माने न'आवनो गाव खामानि माव ब्ला बेस्थबा गथ गथ'नो मबाइलखौ होनानै दोनबाय मबाइलजों बुरखायनानै दोनबाय अ बेफोरबायदि जायो आरो ना। नाथाय बिदि खालामनायाथ' आंनिबा मोजां नङा। ओ उन्दै बैसोआवनो जुदि बांद्राय मबाइल नायो ब्ला माने देहानिबो खहा खालामनो हागौ होनना नानै आङो सानो आरो । जेरै मेगन फोर गाज खुसि जानाय उन्दै समावनो ओ बेफोरबायदि जायो आरो आरो ओ फरायनाय समावथ' बांद्राय म बाइल नायनानै मा जायो दानि जुगावथ' मबाइलजोंनो बा अनलाइन क्लास खालामो मबाइलजों फरायो ओ आथिखालाव मबाइलआ ओ गोबां माने मोजां मोजां ओ बांसिन माने गोरलै राहाबो खालामनानै होदों। आरो फारसे बिथिंथिंजाय खहाबो खालामदों होननानै बुंनांगोन आरो ओ बेनि सोमोन्दै नों थाङा मा सानो एसे बुंजागोन।
ओ थिगानो नंगौ ओ मबाइल बाहायनाया बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो गथ'फोरखौ गाज्रि खालामनायखौ नुहुरनायखौ सानफ्लाङो आरोना बां सिनानो गोम बांसिन गाज्रिया गोहोम खोख्लैदों आरो ओमफ्राय मोजांबाबो एसेल' आरो। एसेल' माने मोजां गोहोम खोख्लै दों मोजांखौ होनना बुङोब्ला जायफोर गथ'फोरा उन्दै उन्दैयावहायना बेवसोर ओ रिलस बिरात नायनो मोजां मोनो हिन दियानो जा बा फुथलायानो जा फोरबायदि नायनायावहाय बिसोरो ओ हिन्दी लेंगुवेज बा बेफोरखौबो थाब थाब माने सोलोंनायखौ नुनो मोनदों आरो ना। बिसोर थाब थाब उन्दै बैसोआवनो माने गावहार सिङैनो जायफोरनि बिमा बिफाया ओ जेनेबा हिन्दीबो रोङा बा माबा मोनसे से जेनेबा माबाफोरखौ फोरोंनाय माबाफोरखौ रोङा। बिसोर नायनानै थाब गावसोर माने लेंगुवेज फोरखौ थाब सोलोंनो हानाय गोरलै राव फैदों आरो। बुंनो थाङोबा बे गाव हारसिंनो सोलोंनाय नालाय बे एसे मोजांखौ बुंनो हानांगोन आरो जेनेबा जायखौ रोंदों। ओमफ्राय ओरैनोथ' एसे एसे माबाखौ ओ बिनिफ्रायथ' बांद्राय एसेबां माबा मोजां माबायाव थ' नुहुरला। बांसिनथ' माने गाज्रि बेखौसो नुहरनाय जायो। गाज्रियाथ' जेनेबा नों दानि बुंलांनाय मेगन माने उन्दैनिफ्रायनो एबा मबाइल नायबाय थायोब्ला मेगना सानसे नङा सानसेथ' गाज्रि जाहैखागोन बे। अब्लाथ' गावनिनो खहा जासि गोन आरो आ बिमा बिफायाबो दा मबेइल होयोना गथ'फोरनो टाइम नों होन्नाय बा दियानो बेफोर माने गाज्रियाव गोगोम खोख्लैगोन आरो। बेबायदि जायोब्ला फरायनायाव माबा मोनसे गोहोम खोख्लैगोन आरो गाज्रि। माने फरायनो गोसो जायै मायै बे फरायफुनाय समावहाय बैफोर मबाइलनि जायफोरखौ नायबाय बेफोर माने मा गोसोआव फैबाय थागोन आरो मेलेमाव अब्ला बिसोर फरायनो मोजाङै फरायनो हानाय नङा बेफोरखौ सानजायो। माबा मोनसे फरायदोंबाबो माने गोसोफ्राव माने जायफोरखौ नायखांबाय बेफोरबायदियानो गोसोआव फैगोन आरो बिसिनियाव अब्ला माने बिसोरो दिगदार मो गावसोरा दिगदार जागोन बेबायदिनो आरो बेखिनिखौ सानो आरो
ओ मबेल बाहायनाया ओ देहानि थाखाय माने गोबां खहा गोनांबो फारसे बिथिंथिंजाय माने ओ गोरलैबो होननानै माने गोरलै राहा खालामनानै होनायखौबो नुनो मोनो थेवब्लाबो माने गोबां उन्दै समावनो बां द्राय हमनानै ला द' थाखो स्नि थाखो बिदि समावनो आथिखालाव मबाइल होनायफोरखौ नुनो मोनो बिदिखौ माने आङो ओ मोजां नङा होननानै सानो आरो
औ
माव माने उन्दै गथ'फ्रा मबाइल खौ बिसोर थ ओ मोनदों जिहे थु नायखागोन ना थाय बिसोरो बे समाव औ माबे मोजां माबे गाज्रि बेफोरखौ सायखनो रोङा बेनि थाखायनो माने ओ खायसे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माने थाबनो गाज्रि लामा थिं थांनाय बेफोरखौ ओ नुनो मोनो आरो
उम गथ' गथ'फ्रा आ बांसिनानो मबाइल नायोबा सोरबा सोरबा भिडिअ नायो। सोरबा सोरबा गेम गेलेयो उन्दै बेवनो गेम डाउनलड खालामसिगोन गेलेसिगोन आरो माने बे गेम गेलेयोबा गेमा मोनसे एसे ओ खर मेलेमखौ माने जानाय सिस्टेमबो खालामना होननायखौबो सानजायो मानो होनना बु गेमा हार्द जायना। गोरा जायोना। बै हार्दखौ नों ट्राइ खालामनायावनो। ट्राइ खालामनायाव खरफ्रा एसे बोरैबा उन्दैनिफ्रायनो माने प्रेसार गोनां। प्रेसार लानाय बा स्ट्रेस। लानाय बेफोरखौ सानथाव जायो आरो। बेफोरखौ। लाबाय थायोबा माबा मोनसे देहायारि जेंनाबो जाहैनो हागौ नामा। जेनेबा साननाय हनायफ्राव एसे एसेफ्रावनो बेखौथ' आं मोजाङै बुंजोबनो हाला जिखुनु माने एसे गाज्रि गाज्रिखौ नुहुरो आरो। आं बांद्राय उन्दै समावनो बे बेबायदिखौ होनाया गाहाम नङा आरो। ओमफ्राय। नांगौ समावसो होनांगोन बेफोरखौ मबाइलखौ। उन्दै उन्दै फरायनाय समावहाय होथ'नाङा आरो क्लास सेभेन, ओइद। जायफोर माने बिसोरो जाबाय बे समावहाय माने माबा मोनसे गावनो खुद अनलाइन क्लास लानांगौ दङब्ला बा माबा मोनसे। रोंनांगौ दङब्ला बेफोराव सार्च खालामनानै नायनो हागोन सोलोंनो हागोन बा गाव गाव फरायनाय फराफोरखौ जुदि बबेखौबा बुजियाखैब्ला बेफोरखौ मबाइलाव बा इउटुबाव सार्च खालामनानै नायनो हागोन गावनो खनले खनले नायनो हागोन बे बेफोरावहाय बेफोरनि थाखायबालाय मोजां आरो बे समाव आरो उन्दै उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखायबालाय मोजां नङा आरो।
औ।
बेखिनिखौ सानो आरो।
औ नंगौ औ आंबो बिदिनो। सानो ओ फरायनाय समाव बांद्राय मबाइल बाहायनाया आंनिबा माने मोजां नङा आरो आथिखालावथ' मा जाखो जोंनिया। गोबां फरायसाफोरानो मबाइलावनो हमनानै ला नोङो बबेबा इंलिसनियानो जा हिन्दी एसामिसनि बबेबा एन्सारनि कुइसन नांगौबा। नाथाय माने डाइरेक्ट मबाइलाव नायबाय मबाइलावनो ए आइ बा सार जिपिटि बिदिनि गेजेरजों मिथा मिथा एप बेफोरनि गेजेरजों माने थाबनो एन्सारफोरखौ नागिरनानै मोनो। ओ बिनिखायनो। माने दानि फरायसाफ्रा माने खस्थ'बो खालामनो बासै आरो ना।
खस्थ' खालामनो बासै औ।
बिजाबाव बिनि फिननाय आरो दंखायो थेवब्लाबो। बिजाबाआव बिनि फिननायखौ नागिरालासिनो मबाइलनि गेजेरजों नागिर माने। जेबो खस्थ' खालामला आरो। बेफोरनि थाखाय माने एसे गाज्रिबो जिहेथु गुबुननि सायावल' बियो थांबाय थानाय जादों नालाय गावनि मेलेमखौ बाहायला आरो फरायनाय फोराव माने नोङो बिजाबजोंनो जेबो सोमोन्दो गैयि बेफोरबायदि जालांदों आरो माखासे फरायसाफोरा। बेफोराव नायोब्ला माने फारसेथिं नायोब्ला मोजां आरो फारसेथिं नायोब्ला माने गोबां गाज्रि। होननानै बुंनांगोन आरो।
नंगौ नों होननाया ओ जायफोर एसारफोरखौ बिजाबफ्राव मोननो हाख'वा बैफोर बिजाब महरफोरखौसो माने जानजि टिभि बा ए आइ बा मेथा बेफोरफ्राव बा गुगोलफ्राव सार्च खालामना नायना हायो आरो नायथ ओमफ्राय जायफोर खौ नोङो मोनखायो बिजाबावनो बेफोर खौ माने नोङो बैफोर मबाइलनि हेफाजाब लायाबाबो मोजां होननानै आं सानो आरो माबा मोनसे औ। सोदोबफोरखौ बुजियाखैबा बेफोरखौ डिक्सनारि गैयाबा जुदि नों मबाइलावनो सार्च खालामनानै नायनो हागोन। बेफोरबायदिखौ खालामनांगोन आरो ओमफ्राय नाङा फाङा नोङो अलरेडि एन्सारफोरखौ थाखानायखौ नोङो मबाइलाव नायबाय थायोबा नोंहा माने लेखाजों सोमोन्दो गैयि जालांगोन। अब्ला गावनि खुफुद साननो हानाय गावनि रोंगौथिया माने माबा जेन वनदि जानाय नङा आरो बेनिया मा माने सा सानि फरायनाय सा सा बारलांनाय आरो बांद्राय गोथौ नङै बेफोरबायाददि जालांगोन आरो फरायनायफ्रा दा बिदिबा बिदि जालाङोब्ला माने एसे माने सरासनस्रा फरायसा बेफोरबायदि जाहैनो हागौ आरो ना बांद्राय गोथौयै माने रोंनाय बेफोरबायदि जानाय नङा आरो
औ माने गावनि खर' मेललिम जों माबा मोनसे गोदान सानखांनो हानाय गोहोआ बिसोरनिया माने खम जाहैयो आरो बेफोरबायदि ओ जाहै बेबायायदि नुहरो आरो
उम उम उम उम दा बेबायदिनो दा मबाइल बाहायनाया दा जोंनि समाजावथ' गोबां बाहाय माने मा होनना बुंगोन बेखौ गोबां बांबोबाय दा मा बबे लामाजों थांगोन बेखौ ज' मोजाङै बुंनो हाला खिन्थु ओ जा गाव गावनि फिसाफोरखौ जाय जाय बिमा बिफा दं बिसोरो नोजोर होनांसिगोन आरो जे माने गाव गावनि फिसाफोरखौ बां नायबा मा जाहैनो हागौ आरो माने दा उन्दै समावथ' एसेबां गोनांथि गैया मब अबाइलनाय नांगौनि ओ मबेल लानां गौनि ओमफ्राय बेबायदि नोजोर होनांसिगोन आरो ना गावनि गथ'नि थाखाय जुदि नोङो जुदि बे गथ'आ माबा मोनसे गाज्रि लामाजों थाङोब्लाबो बिमा बिफानि दाय जागोन आरो गथ'फोरनि दाय जानाय नङा मानो हो नोब्ला नों गावनि गथ'खौ नोङो मोजाङै दिथााहोनो रोङाबा नोङो गथ' माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लाङोब्ला नोङो बेयाव दायनिगिरियानो गथ'खौ दाय होनानै लाब जानाय नङा आरो बेहाय। आ आरो मबाइलजों बिराद माने जाय माने सोलोंनो हायोना मोजांखौबो सोलोंनो हायो गाज्रिखौबो सोलोंनो हायो। माने जेखौ बुजिया बेखौबो नायनो हायो। नालाय माने गाज्रिखौबो नायनो हागौ आरो गाज्रि जों नायोबा गा ज्रि जालाङोब्ला माने गाज्रि जालांगोन। बेफोरा सानजायो आरो
बिदिनो मबाइल बाहायनाया जेनेबा जोंनि ओ फरायसाफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय बाहायोब्ला ओ मोज जां आरो गाज्रिनि थाखाय बाहायोब्ला जोब द गाज्रि ज्रि आरो ओ जेहेतु ओ म बाइलनि गेजेरजोंनो जोङो ओ गोदोनि दिनाव न' ओ फोरोंगिरिनाव थांनानै बा फरायसालिफ्राव थांनानै टिउसनफोर लाहैनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव ओ अनलाइननि गेजेरजोंनो अनलाइन क्लास खालामनो हाबाय आरो ओ इउटुबफ्रावबो गोबां आजिखालि मोजां मोजां ओ मटिभे सन भिदिअफोर मोनसै। ओ बेफोरखौ नायनानैबो गोबां सोलोंनो हानाय खाबुफोर जाबाय ओ बेफोरनि था खायबा जोङो मोजां होननानै बुंनांगोन। आरो बेनिखायनो मोजांनि थाखाय बाहायोब्ला मोजां आरो गाज्रिनि थाखाय बाहायब्ला गाज्रियानो आरो
औ दा थाल लानांगौआ बे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय नायहोब्लाबो खम समनि थाखायल' नायहैनांगोन आरो ना बांद्राय सानसे सानसे गाम नोङो गथ'फोरखौ मबाइल नायहोनाय नायावहा नोङो नोङो गथ'फोरखौ बेलेग बेखौ बिजि दोननांगोन नों आरो बांद्राय मबेलफ्राव बिजि दोननो नाङा लोगोफोरजों गेलेहोनांगोन नोङो बांद्राय मबाइल नायोबाथ नोङो मेगन गाज्रि जायोबाथ नोङो मा मेगनखौथ नों मा खालामनो नोङो गाज्रि जायोबा फाहामनो हायाबादिबो जायोबा बेबायदि आरो बास जाथसिगोन नामा दिनैनि
औ औ बेयावनो फोजोबजासिगोन बिदिब्ला बे टपिकखौ औ